हेलौ
औ नोंथां।
औ खोनादों नों
औ ओ बिदिब्ला नोंथाङा बे समाव माबोरै दं?
आं दा मोजाङैनो दङ दासान्दै।
औ।
औ नंगौ
बिदिब्ला आं नोंथांखौ दिनैनि बे समाव फन हरनायनि जाहोनानो जाहैबाय आङो नोंथांजों जोंनि बर'फोरनि दाउ अमा फिसिनायनि बागै सुङै सावरायनो होननानै हरनाय जादोंमोन नोंथाङा आंनाव दसे समखौ होनो हागोन ना?? औ
औ हा हागोन।
औ बिदिब्ला जोंना दाउ अमा फिसिनाय होनोब्ला गोदोनि दाउ अमा फिसिनाय आरो दानि दाउ अमा फिसिनायखौ जोङो गोबां ओ फारागखौ जोङो नुनो मोनो। गोदोहाय जोंहा औ गोदोहाय जोंहा मिथिंगायारि बायदिसिना मुवा बेसाद होनानै ओदाउ अमाखौ फेदेरना नाय जायोमोन नाथाय जोंहा दानि मुगायाव गोबां गोदान गोदान आदबजों दाउ अमाखौ फेदेरनाय जायो बिदिनोहाय जोंना बिदिनोहाय जोंना गोदो आबै आबौमोनखौ जोङो नुनो मोनोमोन ओ जोंहा बिसोरो दाउ अमा फिसियोब्ला जेनेबा जों अमानि अमा फिसिनायखौनो ओ जों बुङोब्ला बिसोर अमाखौ मानो एबा मा थाम लानानैहाय फिसिनाय जायोमोन आरो बे अमानो बिसोरो न'निनो गुन्दै एबा जोङो न'नि थास' हानानै ओ रुनानै होनाय जायोमोन नङाब्लाबो जोङो न'आव जुमाय संनायनि अफ्रै बायदिसिना खौ जोङो होनानै अमाखौ फेदेरनोे हा फेदेर-फेदेरनो लायोमोन बिसोरो बिदिनो औ बिदिनोहाय बिसोरो ओ बिसोरनि समाव अमा फेदेरनाय होनोब्लाबो बिसोरो ओ जोंना बोसोरसे एबा बोसोरसेनि बांसिन ओ समखौ जोंना लायोमोन बिसोरो अमा फेदेरनाय समाव आरो अब्लासो अब्लासो बे अमाया गिदिर फानजानाय जानानै फैयोमोन नाथाय जोंहा दानि मु गायाव जों नुनो मोनबोबायदि गासै जोंनि बर' आइजोफोरजों लोगोसे जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला ओ फोराबो जोंना दाउ अमाखौ फिसिना लायो बिदिनो जोंना ओ दानि मुगा जों अमा फिसिनाय होनोब्ला जोङो अमाखौ न'आवनो फाराम बानायनानै बाय अमा फिसाखौ बायना लाबोनां नानैहाय जोंना अमाखौ फिसिनाय जायो बेजों लोगोसे जोंना ओ बिदिनो अमा बायना लाबोनानै बेखौ फिसा जागि होनानैबो जोंहा अमा फार्मखौ गोबां बारायलांनो हायो आरो गोबां रांखान्थि बिथिङावबो जोंहा गोबां जौ गानो हायो
औ नंगौ नोंथां
जोंहा ओ दानि अमा फिसिनाय होनोब्लाथ' गोबां गुबुन गुबुन आदबजों फिसि नाय जेरैहाय जोंहा दानानि बिथिङावनो नाय गोदोहाय जोंहा मिथिंगानि मोननाय गो-गोबां बुस्थुखौनो होना फेदेरोमोन नाथाय जोंहा बेफोरखौ दा होनानै फेदेरनायखौ जोङो नुनो मोना मानो होननानै बुङोब्ला जोंना दानिया ओ गोबां रांनि आं खाल आरो समनिबो गोबां आंखाल बेनिखायनो जोंहा गोदो से बोसोर लायोमोनबा दानि मुगायाव जोङो दाना एबा जोंहा मुलि मेडिसिन बायदिसिना होनानै जोङो बे अमाखौ द' दान एबा बा दानावनो फाननो हानाय खालामो
औ नंगौ नोंथां
बेफोरनि जाहोनावनो जोंना ओ रांखान्थि बिथिङावहाय नायोब्ला जोंहा जोबोर ओ जोंनि बर' सुबुंफोरखौ अमा दाउ फिसिनानै जोङो जौगानायखौहाय जोङो नुनो मो मोनदों
औ
बिदिब्ला नोंथाङा ओ जोंनि बर' आइजोफोरनि एबा जोंनि बर' न'खरनि गोदोनि दाउ फिसिनाय आरो दानि दाउ फिसिनायनि बागै सुंद'यै फोरमायलांनो हागोन नामा नोंथाङा
औ नोंथां नंगौ नोंथाङा आगोलावसो फोरमायनाय बायदि दाउ अमाखौ जोङो गोदोनिफ्रायनो फिसिबोगासिनो जोंनि आबै आबौमोना दाल' नङा औ बेयो जोंनि अमा फिसिनाया जाहैबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे गावनि आंगो खामानिफोरबायदि
औ नंगौ।
औ नंगौ जेरै नोंथाङा फोरमायदों जों दाउ अमाखौ गोदो गावनो जोङो दखाननिफ्राय जेबो दाना बायालासेनो जों फिसिनायखौ नुयोमोन आरो बिदिनो फिसिबोदोंमोन जोंनि आबै आबौमोना गावनो न'आवनो जुमाय सेरेब सावनानै जौ अफ्रि आरो गाव नवावनो आबाद मावनाय माइ सौखांनायनि उनाव जोङो गुन्दै मोननाय बेफोरजोंनो जोङो लोगोसे ओ बिदिनो हाग्रानि थास' हाग्रा थास' बिलाइफोरखौ हानानै लोगोसे जोंनि आबाद मावनाय आग्लायनाय मैगं थाइगं बेफोरखौ जोङो रुनानै होनाय आदार होनायखौ जोङो फिसिनायखौ जोङो नुदों आरो जोङो खोनादों मिथिनो मोनदों
औ नंगौ
दानि अमा फिसिनाया गोबां फाराग दङ बेयाव जोङो दा गाव गाव फाराम खुलिनानै बेयाव जोङो दखान गलानिफ्राय जोङो आदार बायनानै अमा फिसिनायखौ नुनो मोनो जेरै जोङो सापर सिराखुसि बिदिनो बायदि बायदि भिटामिन गोनां आदारफोरखौ बायनानै जोङो अमा फिसिनायखौ नुबोगासिनो दं आरो बि दिनो औ अमा फिसिबोगासिनो दङ।
औ नंगौ नोंथां।
औ लोगोसेनो जोङो दाउ फिसिनायखौ जोङो गोदोनो न'आव बिदिनो गावनि न'नि एंखुर एनलाफोरखौ होनायखौ जोङो नुनो मोनोमोन लोगोसे बिदिनो दाबो दाव फिसिनायखौ जोङो इंखुर होनानै माइ माइरं बिदि फिसिनायखौ नुनो मोनो आरो जोंनि दानि आइजो माहारि बिमा माहारिफोरा बिदिनो फिसिबोगासिनो दङ आरो फिसिबाय दङ।
औ नंगौ।
लोगोसे जोङो दाउ अमा फिसिनोबा जोङो गावनि नवावबो जोङो डायरेक गैयाब्ला जोङो हाथाय बाजारनिफ्राय बायना लाबोनानै दाउ अमा फिसिनानै जोङो फिसा जाहोनानै जोलै बारायनायखौ जोङो। नुनो मोनो आरो बिदिनो फिसिबोगासिनो बेनि लोगोसे जोङो अमा फिसिनानैबो जो ङो न'खर खुंबोदों आरो न'खर खुंनायाव गोबां मदद मोनबोदों जेरै जोङो अमा फिसा जागि होननानै जोङो अमा फिसाखौ बिदिनो दानसे दाननै फिसिखांनाय नि उनाव जोङो हाइथायफोराव बाजारफोराव जों फानहैयोबा बिनिफ्रायबो जोङो गोबां रांनि मदद मोनदों लोगोसे गाव न'खर खुंनायाव हेफाजाब मोनदों खोनादोंना नोंथां? हेलौ नोंथाङा खोनादोंना? लोगोसे आरो दाउ फिसिनायावबो बिदिनो जोङो दाउआव जोङो